हेलौ खोनादोंना नोंथां औ नों नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोन फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथांजों आङो बर' फोरनि ओ गेजेराव फिलिम जेनेबा बर' फिलमनि गेजेरजों जोङो जेनेबा मा जेनेबा मा मा नलेज बा आरजिनो हायोबा न' फिल्मनि गेजेरजों जों ओ सुबुं फोरनाव मा ओ नलेज होनो हायो बेनि सोमोन्दै जों एसे सावरायलायनोसै नामा?
औ दे सावरायजागोन दे।
औ। अब्ला नोंथाङा बर' फिलिमनि बर' फिलमफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायलाय
औ दा जोंहा बर' फिल्म होनोबा गोदोनिखौफ्राय लानानै दिनैसिम माने जोङो रुजुनानै नायोब्ला गोबां फारागथिखौ नुनो मोनसै नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ।
गोदोनि समनि ओ सावथुनफोरा माबायदि जायोमोन दोनैनि सावथुनफोरा माबायदि जायो जोङो
बेयाव नायनानै जोङो दिनै नायोब्लानो जोङो सिनायनो हायो।
औ नंगौ।
जोंनि बर'नि गिबि सावथुना मामोन नोंथाङा मिथिगौना?
आंथ' बर'नि गिबि सावथुन होननानै बुङोब्ला आलायारनखौ होननानै मिथिनाय जायो।
औ औ औ दा आलायारनानो जोंनि बर'नि गिबि सावथुन नङा होनब्ला।
औ - औ।
औ दा बेफोरबायदिनो जोंहा जौगायै जौगायै दोनैनि मुगायाव माने गोदोनि समावथ' गोबां माने बोसोरबाबो माने बोसोर बोसोरबाबो माने जोंहा मोनसे फिलिमानो ओंखारोमोन नाथाय
औ - औ नंगौ।
नि मुगायाव मा जायो जोंहा गोबां सावथुनफोरा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनसै
औ।
आरो सावथुनफोरनि जि जोंनि कुवालिटिखौ नायनायब्ला जोङो गोबां जौगाबाय होननानै बुंनो हायो।
औ - औ।
जोंनि दा जिंनि एसे लिरनायनि
औ।
इसे लिरगिरिफ्रा गोबां दिनैसिमबो माने गोबां मोजां मोजां स्ट'रिफोरखौ लिरनानै सावथुनाव सोलायनायाव एखदम आ माने मोजां मोननाय मोजां मोनजानायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला थांनायाव जोङो गोबां हारिखौ लानानै मोजां मोननाय मोन गोबां माने ओ सावथुनफोर नुजाबाय नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौं नं
जेरैबायदि जोंहा बुंनो थां बुंनो थाङोब्ला आ मा होनो जोंहा हारिखौ मोजां मोननाय जेरै बर' मा होनो जांख्रिथायनि थैसाम, आं बर'
औ।
बेफोरबायदि गोबां माने आ हारिखौ लानानै मोजां मोननायनि माखासे ओ माने आ जोंहा सावथुनफोरखौ दुहुननाय नुनो मोनसै आरो गोबां सुबुंफोरजों जोबोद अनसायजादों होननानै जों मिथिदों आरो दा बे बिदिनो माने आ जोंहा माखासे रमान्टिकनि जोंहा सावथुनफोरबो ओंखारसै। बा माखासे समाजारि जेंनाखौ लानानैबो जोंहा बेफोरबायदि सावथुन सावथुन ओंखारनायखौ नुनो मोनसै।
औ
दा बिदिनो जोंहा ओ माब बायाव माने सावथुन मुलुगाव लासै लासै जौगाबोगासिनो आरो। दोनै नोंथाङाबो बे जांख्रिथायनि थैसाम बे सावथुनखौ नोंथाङा नायबायना?
ओ आं फिल्मखौथ' नायनाय जायाखै खिन्थु फिलिमखौ ओ मानसिफोरनि खुगा खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला जेनेबा बर'फोरनि आङो फिल्मनि गेजेरजों जेनेबा बर'फोरनि ओ मा होनगोन खौ जांख्रिथायनो थैसामनि गेजेरजों जेनेबा बर' हारिनि मा ओ
ओ जांख्रिथायनि उम जांख्रि औ
बर'फोरनि गेजेरजों माबा मोनसे सांग्रांथि होनाय एबा बर'फोरनि आगोल समाव जाबोनाय जाथायफोर खौ जेनेबा बे फिल्मफोरनि गेजेरजों जेनेबा मानसिफोरनो जेनेबा फोरमायदों बा देखायदों होननानै आं खोनानो मोनदों आरोना मानसिफोरनि खुगानिफ्राय बा नाथाय आं फिल्मखौ गावनो निजा बहाबा ओ दिन्थिनाय दिथिफु दिन्थिसालियाव थांनानै आं फिल्मखौ नायनाय जाया खै बेखायनो ओ जांख्रिथायनि थैसाम फिल्मनि गेजेरजों ओ गाहायै मा ओ आयदाखौ लानानै जेनेबा मा सुबुरुन होनो थाखाय बे फिल्मखौ बानायनाय जादों आं गाव नु-नुवाखै नालाय आं मो जाङै बुंनो हानाय जायाखै आरो अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बे जांख्रिथायनि थैसामनि गेजेरजों जेनेबा मा सुबुरुन होनो सानदों? सुबुंफोरनि गेजेराव
औ औ दा बे ओ सावथुननि गेजेरजों जोंहा जि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना फोरमायनायल' खिन्थादों जे जोंनि माखासे दावहारु बिथांमोना जे गावनि जिउखौ दान होनानै जे बर' हारिखौ मो जां मोननानै माबायदि माने गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामना हारिनि थाखाय जिउ बावदोंमोन बा सासे सुबुङादि हारि खौ एसेबां मोजां मोनो
ओ
मोननो हायो बेनि सोमोन्दै माने बे सावथुनाव फोरमायदों आरो। आरो जों साफ फ्रोम सुबुंफोरा माने उम माने बे हारिखौ मोजां मोननांगौ हारिनि थाखाय गाव बयबो माने ओम ओम माने खामानिखौ मावनांगौ
औ औ हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो औ।
थाखाय खामानि मावनांगौ दोनैनि दिनावथ' माने जिउ होलायनांगौनि बाथ्रा फैला। दोनैनि मुगायाव माखासे बिथ थिङाव माने जोङो गावखौ जौगाहोनानैबो जोंङो हारिनि खामानि मावनो
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ।
जेरैबायदि जोंहा सोलोंथाइनि बेलायावनो होन बा जोंनि जि जोंनि मावनाय दांनायनि जि थांखि
औ।
माखासे बेफोर जोंनि सोरनिबा माने साक्सेसखौ लानानै माने माखासे बिथिंखौ लानानैबो जोङो
ओ माने बेफोरबायदि ओ सावथुनाव दह दिहुननानै माने जोङो बे सावथुननिफ्राय बे फोर गियानखौ लानानै माने जों जोंनि हारिखौ बा हारिनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो आरो।
औ हायो नोंथां औ हायो।
औ आरो जोङो सिनेमायाव जेरैबायदि जोंहा खोन्थायो माखासे गोबां गो-गाज्रि गोसोनि सुबुं जायफोर सुबुंफोरा माने मालायनि मोजांखौ नायनो लुबैया बिथांमोना थारमाने मा जायो गाव जेराव दङ बेयावनो थायो आरो जेराव दङ बिनिफ्राय गाहायसिनाव फैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। गावनि आखल बा गाज्रि आखुनि थाखाय जायनि थाखाय सावथुनाव माने जोङो माने जोंनि आखुखौ गाज्रिखैलांनाङा मालाय हिंसा खालामनायाव लांनाङा बेफोरबायदि माने सोलोंथाइ होनायखौ जोङो बे सावथुनफोरनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायो आरो। आरो फाव एसे सावथुननि गेजेरजों जों खायसे जोंनि गोसोनि जि साननाय बा दुखु बेफोरखौ माने जोङो बावगारनानै माने दसे समनि थाखायबाबो रंजानो हानायखौ जोङो ओ मोननो हायो। आरो खायसे खायसे जोंनि माखासे ओ प्रब्लेमफोरादि जोबोद फिसा बेखौबो माने जोङो खायसे सावथुनफोरनि गेजेरजों माने मिथिनो हायो।
औ औ।
मानो होनना बुङोब्ला माने माबेबा सोर बबेबा बबेबा सावथुना माने सोरनिबा जिउ खौरांखौ लानानै लिरनाय बा बानायनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ औ नंगौ नोंथां।
बिथांनि जाय जिउ खौरांखौ लानानै सावथुन बानायनाय जादों बे सुबुङादे एसेबां जेंना जेथोजों माने गावनि थांखिसिम सहैनो हादों बा मोजां सुबुंङा हैैनो हादों दा बेफोरबायदिनो माने जोंनि सुबुं माहारियाबो गावबा गाव गावनि जेंनाफोरखौ एसेबां गोरा साननाङा जे जोङो बेनिफ्राय जोङो जेनेबा नागारनानै थांनाय जेनेबा। औ जेंनानि फ्राय गोजानाव जायखारनाय बेफोरबायदि जानो नाङा जेसेबां गोदोर जेंना बेनि माने जोंनि ओ माने सलुसनाबो फैखायो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जोङो सावथुननि गेजेर जों मोनथिनो हायो आरो
औ नंगौं नंगौ
दा सावथुननि बेलायावबो नोंथाङा माने नोंथांनि ओनसोलाव सावथुननि गेजेरजों गोबां सुबुङा मा बादि बिथिङाव आरो मा मा बिथिङाव माने ओ माखासे गियानफोरखौ आरजिना लानो हादों हमना ला जोङो खायसेया नायनानै सोलोंथाइनि बेलायाव सोलोंथाइनि बेलायाव माने नायनानै माने सोलोंना लायो बा सोरबाया सोरनिबा साक्सेसखौ नायनानै माने सोलोंना लानायखौ नुयो। सोरखौबा माने मोजां मोजां आख खलनि गावखौ मोजां आखल लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदि माने नोंथाङा नुदों नामा आरो आरो माने जोङो खायसे सुबुंफोरखौ माने उम फिलमजों जेरै बेफोरबायदि लांनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि जों नोंथाङा लांखानाय ओनसोलाव नुदोंबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो
औ नंगौ नोंथाङा इदि नुदों होननायाथ' जेनेबा एखदम नुदोंथ' बुंनो हाला जेनेबा ओ फिलिमनि गेजेरजों अ फिल्म खौथ' माबा मोनसे सुबुरुन बा गियान होनो थाखायसो फिल्मखौ जेनबा बानायनाय जायोबा बे फिल्मनि गेजेरजों जों समाजाव माबा मोनसे मेसेज होनो थाखायसो फिल्मखौ दिहुनखानाय जायो नालाय बै फिल्म नायनायनि गेजेरजों माखासे सुबुं ओ माखासे सुबुंफोरा जेनबा जेनबा फिल्मनि गेजेरजों जेनेबा गावखौ सोदांनाय बा बे माबा मोनसे नलेज सोलोंनाय आखल आखु सोलोंनाय जेनेबा गोबां रोखोमनि बेफोरबायद बिदिनो जेनेबा सासे सुबुंजों माबायदि बिहेभ खालामनांगौ बा ओ माबायदि बिहेभ खामबा माबायदि ओ फिनजाथाइ जागोन बेफोरखौ ओ माखासे फिल्मनि गेजेरजों देखायनाय जायो लोगोसे जेनेबा ओ स बे समाजनि एट्रेक जा एट्रेक्ट खालामनानैसो जेनेबा फिल्मखौ बानायखानाय जायो नालाय जोंनि समाजाव सोलिनाय जाद थायफोरखौ लानानैसो बेफोरखौ बे फिलमनि गेजेरजों नुनानै जेराव खायसे बिथिङाव सोलायनाय बा गावनि आखलखौ एसे सोदांनाय बेफोर थासारिखौ जेनेबा ओ सोलोंना लानो हायो बेफोर खौ आं मोनदाङो आरो ना गावनि साननायजों बायदि ओमफाय फिलिमनि गेजेरजों जेनेबा माबा मोनसे मोनसे फिल्म दिहुनबाथ' बे फिल्माव माबा मोनसे मेसेज बा नलेज होनो थाखाय फिल्मखौ दिहुनखानाय जायो नङा होमबा
औ औ औ थारैनो
दा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा माने समाबोथ' एसे बावबाय माने उननि सेसनफोराव जोङो मोजाङै रायलायबावसिगोन ना?
औ जागोन दे नोंथां औ औ दे दे
गोजोन्थों